औ नोंथां औ।
औ नोंथांजों आं दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ। दा आयदायानो जाहैबाय दा दैज्लां बोथोराव अखा हानानै एबा दै बाना जानानै एबा गिदिर-गिदिर दैमाफोराव दलं गैया बेफोरखौ बै दैमानि बै खावसेथिं थानाय सुबुंफोरा बारबोनो जे खस्थ' जायो बेफोरनि सायाव एसे नोंथाङा बुंना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ
दा गिबियावनो जोंहा दैबानानि दैबानानि सायाव रायज्लायनो नागिरदों नङा होमबा नोंथां दा दैबाना दैबानाजोंथ' अनेक सुबुंफोरा जोंनि मुलुगावहाय खस्थ' मोनो आरोना जेराव माखासे मोजां रोखोमनि ओ दालांफोर गैयिनि थाखाय हान्था मेला मोजां नङा राहालामा लामायाहाय गैयिनि थाखाय बेफोरबायदिनि थाखाय जोबोद खस्थ' मोनो आरोना दैज्लां बोथो र ओ सम फैयोब्ला बांसिन जोंनि बेफोरबायदिखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि नैबे जोंनि ओ ओनसोलावनो नुनो नुनो मोनो आरोना जोंनि ओनसोलफोरावनो ओ जेरै ओ दैमा दैमा गिदिर सेर सेराव थानाय जायफोर ओ गामिफोर थायो आरो जायफोर सुबुं सु-सुबुंफोर थायो बिथांमोना दैज्लां फैयोब्लानो माने ओ जोबोद गिख्रंनांथाव मोनसे माबा ओ सोदोब फैयो आरोना बियो सोद सोमजियोबा माबा मोनसे ओ जाहोन थायो आरोना ओ जोंहा दल दालांफोरा जोंनियावहाय गोबांथार नङा बिनि थाखायनो जोङो दैफोरजों दाबो स्कुल कलेजफोराव माखासे सुबुंफोरा थाबायनानै दै देरबानो बास नानै फैनांगौ जायो आरो ओ बे फैनाय समफोराव जोबोद खस्थ' मोनो बेनि थाखायनो जोंहा आ बिनि थाखायनो जोंहा माखासे जोंनि नैबे ओनसोलफोराव गोबां डेभलप जानांगौनि जोंहा दा गोनांथि दं आरोना दाबो बेफोरो डेभलप जायोब्लासो जोंहा ओ थांलाय फैलाय थांलाय फैलायनि माखासे ओ हान्था मेलाफोराहाय मोजां रोखोमै जागोन बा मोजां रोखोमैहाय जोङो ओ-ओ जोंनि नैबे ओनसोलफोरखौहाय ओ जौगालांहोनो हागोन बिनि थाखाय जों नों-नों आंङानो बयबो ओ मोजाङै माने साखा फारा जानांसिगौ आरोना जोङो बे दालांखौ माबोरै बानायनो हागोन जोनो दालां खौ माबोरै मोनगोन जों गोरों गोरा जानानै बेखौहाय जोङो नायबिजिरनानै जोंनो बेखौहाय जोंनि प्रब्लेमखौ जोंनो जोंनि माखासे खैफोदफोरखौ जोंनो ओ सल्भ खालामनांसिगोन आरोना दा बुंनानै थाङोब्लाथ' अनेक दङ जेरै ओ माखासे बर' गामिफोरबो दङ बर' गामिफोरा दै सेरावनो रायजो जो जायो बिथांमोना उफाय गैया बिथांमोना ओ ओ दै जिं दै सेराव थानानै बिथांमोना ओ माखासे दलंफोर मोनाखै आरो ओ माखासे लामाफोरखौ मोजाङै दासिमबो मोनाखै बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै नायनांसिगौ आरो ना दा जोंनि जायगाफोरावबो बेबायदिनो गोबां दङ आरोना दलंफोर गैयै बा स्कुल कलेजावहाय फैनो थाखाय बिथांमोना खस्थ' जायो जायो बेबायदिनो ओ समखौ बारहोनांगौ जायो दैज्लां समखौहाय आरो ओ नोंथांमोननि खाथिफ्रावबो खाथि खालाबो थानो हागौ जोङो माखासे ओ खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो जों सम सम माने सम सम माने फ्रायनो नुबाय थानाय जायो आरोना खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो जोङो दैबानाजों साग्लोबजानाय बा दैबानाजों नाख्रेबजानाय बेबायदिनि थाखाय जोंनो मोजां माथावरि नांगोन नङा होमबा नोंथां। मावथावरिफोर मोजां नांगोन मोजां दालां नांगोन मोजां लामा ओ लामा बानायनांगोन। बेफोर गासिबो ओ प्रब्लेम माबा प्रब्लेमफोरा ओ सल्भ जाबासो जोंनि ओ थांना थानायनियावहाय ओ जोबोद मोजां थासारिया फैगोन होनदों दा नोंथांमोननिथिंजाहाय माबोरै माबोरै ओनसोलफोरावहाय मा माबायदि रोखोमनि दैबानाजों माबोरै माबोरै मा मा सोमजियो नोंथांमोननि ओनसोलफोराव नोंथाङाबो आंनो बुंथिनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन औ दा बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि बर' सुबुंफोराबो जे दैमा गोदो गोदो बिनि साखाथियाव न' लुनानै थायो। बिदिनो न' लुना थानायाव दा दैज्लां बोथोराव जे दैया थाबैनो बारायबोयो दैमायाव बिदिनो। हरावनो बै बे दैमा खाथियाव थानाय। सुबुंफोरनि न'खर दैमाया जे लोमो एबा अबा अबेबा खोनायो जे बुखारबो लांफायो।
औ।
आरो दा बिदिनो दैमा बारबोनो थाखाय जे जेथिं दलं गैया थांलाय फैलायनि थाखाय बैफोर सुबुंफोरा जे कल जे फरायसाफोरा स्कुलाव फैनो जे गोब्राब जायो आरो
औ।
फालांगि खालामग्रा जे मैगं थाइगं फाननो लाबोग्रा बैफोरबो बारबोनो खस्थ' जायो। आरो बेबो मोनसे दैज्लाङाव अखा हायै जुब जुब हानानै जे। जोंनि बर'फोरा एसे एथबां जों डेभलप जायाखै दाबो गोरिब सुबुंफोर दं बैसोरनि न'खराव हराव बिदि जुब जुब अखाबा अखाबो सेरो। थानो खस्थ' जायो। आरो गोबां जायगायावनो बिदि दै लोमसाव नानै मानसिफोरनि न'खर लोमजोबो। अबावबा जोंओ खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो खोनायो जे। दैया न'नि मुदासिम लोमलाय लायो आरो बैफोराव जे मोसौ बेफोरनि मोसौ दाउ अमा बोरमा मानसि बैफोरो जे अबाव थांना थाहैनाय जायो।
औ।
बिदिनो जे गोबां सुबुंफोर दैमायाव दै बारबाय थानायाव दै बुरजा फैना होननानै जे दैया बुखार लांफानानै थैनायबो खोनायो आरो बिदिनो। जे दै लोमोब्लाथ' गोबां खहा जायो। सुबुंफोरनि जे दाउ अमा बोरमाफोरा थैजोबो आरो न'आव जे थानाय बेसाद बेफोरबो गाज्रि जाजोबबो बाहायजाफिनि जायो माइ माइरं बेफोरो गासैबो।
औ।
दा बिदिनो। जे अखा हाना होबाय थानायनि गेजेरजों। जों मैगंफोराबो जाया फाननो हाया। बिदि जानानै। बैफोरावबो गोबां खहा जायो आरोना। आरो दा बिदिनो। बुङोब्लाथाय।
औ।
जे गोबां सुबुङा दैमा खाथियाव थानानै बिदिनो दैमानि ना बेफोरखौ- थांनानै फाननानैबो जादो, जाग्रा सुबुंबो दं बिदिनो।
औ नोंथां औ ओ ओ
बिसोरो बिदिनो ना हमना फानना, बिदिनो जिउबो खुङो सोरबा सोरबा।
औ बिनि थाखायनो, बिनि थाखायनो दैमा सेराव थानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां।
दै दैबानाजों जोंहा माखासे आरो आबादफोरावबो आबाद जेनेबा माइफोर गायनाय समफोरावहाय दैबाना जायोब्ला जोंहा दैबानाजों माखसे एम्फौ बोहैफायोना होमबा दैबानजों रोबफानाय जेरै माइफोरखौहाय जोङो नस्थ' खालामो माबायाहाय एम्फौफोरहाय नस्थ' खालामो। जोङो बेयावहाय बिराद खस्थ' मोननांगौ जायो, आबाद, आबाद फोनायावहाय बिराद खस्थ' जायो। नोब्ला माइफोर गायनाय समफोरावबो जेब्ला दैबाना फैयो अब्ला माइफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै मोननांगौखौ मोननो हाया। फौवा जाजोबोबा दैनि साग्लोबनायावहाय जोंनि आबादफोरा जोंनि माइफोराहाय गासिबो नस्थ' जाजोबो आरोोना नङा होमबा नोंथां? बेफोर औ बेफोरबायदिनो अनेक जोंहा दा बिनि थाखायनो जोंहा, गोबां माथावरि बा जाम्फै ओ-दलं बेफोरनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरनो आहा-दा जोंनि माखासे नैबे दैबानानि माखासे माबाफोरा, मा होनो दैबाना जायोब्ला जोंहा मा मा खहा जायो बे बे जोंनि माखासे खारन आरोना नोंथां ना
औ नंग
औ नोंथां दा बिनि थाखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जेराव जोङो बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि जाहोनफोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय जोङो मोनसे राहा लामा लानांगोन आरोना।
औ उम
जोङो जायफोर रोङै बिथांमोनखौ जोङो फोरोंलांनांगोन नङा होमबा नोंथां जों बिनि बे दै बानानिफ्राय बे जुब जुब अखानिफ्राय माबोरै बासायगोन माबोरै जों जोङो बे जाहोननि ओ- बे खैफोदनिफ्राय जों गोजानाव थानो हागोन बेखौ जोङो माखासे सुबुंफोरनो जोङो, फोरोंनानै बिसोरखौहाय जोङो बुजिहोनांगोन आरोना नङा हबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथांनि नोंथांनि बे दैबाना अ-जुब जुब अखा आरो दैबानानि सोमोन्दै रायज्ला ज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलफोरनि मा माखासे नैबे जाहोनफोरखौ मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथाङा आंनि माखासे बिबुंथिफोरखौ खोनानानै माबोरै मोनदों नोंथाङा?
औ दा नोंथाङा बुंलांनाय जे आं मिथियै एबा नोंथांमोनिथिं जालांनाय एबा नोंथाङा मिथिनाय, जाथाय फोर खौ खोनानानै एबा मा मा खहा जायो बेफोरखौ खोनानानै आंबो गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिसिम साबायखर था
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा बि दिब्ला जोङो टाइमाबबो जाबाय नोंथां दोनथ'लायसिगोन न नङा होमबा नोंथां उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन औ गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों
औ